अ हेलौ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय
अ आंथ' ओरैनो दंथ'यो ओरैनो जिरायनासो दङ
अ खबरा मोजांना नोंथां औ औ आं नोंजों माने मोनसे खोथासो रायजलायनो सानदोंमोन नों फ्रिबा
औ दे रायज्लाय जागोन
औ ओ औ बेनो माने आयदाया ओ माने जोंनि गोदोनि बर'फ्रा माबोरै संसार जायोमोन माने माबोरै मा मावनानै माने जिउ खुङोमोन बेनि सायाव आं माने फंनैसो बो-बुंनो सानदों आरो
औ
औ माने ओ जोंनि माने बे सा सानजा ओ भारतनि गाहाय थागिबि होनोबाथ' जोंनि बर' हारियानो गोलैनोङा होमबा
औ औ
माने जोंना गुबै माने बिदिनो संसार जानायनि माब ओ माने ओ आया माबा होनोबा आबादानो गाहाय नङा होमबा जिउ खुंनाय राहा होनोबा औ आबाद मावनानै जाग्रा हारि माने बर'आनो माने बे-बेयो मोनसे ट्राइबेल हारि आरो ओमफ्राय बर' हारिया माने आबाद मावनायजों लोगोसे बिदिनो मै मैहुरबो खालामोन जाहैदों गोदो
आतसा
हेलौ औ औ औ ओमफ्राय माने बर'फ्रा बिदिनो आबाद मावनानै जायोमोन ओमफ्राय मैहुर खालामनानै जायोमोन माने गोबां बायदि बिायसिना खामानि दामानि मावनानै नै संसार जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बर'फ्रा गाहायै जेनेबा माइ आबादखौ मावोमोन गोदोहाय औ ओमफ्राय बे माइखौ माबोरै गायोमोन होमबा माने जोंहा माने ओ माइ गायनो थाखाय मोनसे हानि गोनांथि जायो नङा होमबा ओमफ्राय जोंहा गिबियावनो बे हाखौ एवना लानानै बेयावहाय जोंहा खोथिया फोनाय जायोमोन ओमफ्राय खोथियाखौ जोङो ओ फोयैनि सिगां माने दैयाव सोमना दोननाय जायोमोन आरो बिदिनो मास मोनसेसो ओमफ्राय बेखौ फोनानै बिदि र-रज'बाथाय ओमफ्रायहाय बेखौ माने फोथाराव लांनानै माने हाखौ एवनानै दै सोनानै बे माइखौ गायनाय जायोमोन आरो ओमफाय बेखौनो माने बर'फ्रा मावना जा जायोमोन ओमफ्राय हाजिरा थाजिराखौथ' मावखायोमोन नङा होमबा बर'फ्रा औ ओमफ्रायहाय बिदिनो बिनि अनगायैबो बर'फ्रा माने मैहुर खालामनानै जायोमोन बिदिनो हाग्रा बंग्रायाव थांनानै मै अमा गावनाय मानाय ओमफ्रायहाय हाग्रा बंग्रानि माने दंफां लाइफां दानफायनानै लाबोयोमोन गोदो गोदाय बर'फ्रा ओमफ्रायहाय औ बिदिनो मिथिंगानि बिखायावनो मोननाय माखासे आदारफोरजोंनो माने बर'फ्रा बेखौनो जानानै थांनानै थोमो आरो ओमफ्राय बे मिथिंगानिनो मोननाय माने माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बर'फ्रा आथिखालाव माने जि आइ टेक खालामना लाबाय आरो मोनसे आंगो दोरोंङारि माने जामुं आदारफोर खालामना लाबाय ओमफ्राय जोंहा माने बे दोरोङारि होननानै बुंङोब्ला जोंहा अनला ओंख्रि ओमफाय खेरादाफिनि सबायजों दाउ ओमफ्रायहाय बिदिनो गोबां ओंख्रिफ्रा गोलैयो ओमफ्रायहाय जौ गोरान जौ गिस फोराबो गोलैयो ओमफ्राय जौफोरखौ जौ एखमानिफ्राय बानायो होमबा बर'फ्रा बेखौबो माइरंफोर बानायो ओमफ्रायहाय औ मेवायाबोथ' मोनसे मिथिंनानैनो मोनसे सोरजिनाय मोनसे बुस्थु नंङा होमबा औ औ बेखौबो माने बर'फ्रा गोदो मिथिंगायाव मोननानैनो माने जानो सोलोंदोंमोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय आथिखालाव लासै लासै बेखौ जोंङो जि आइ टेग खालामना लानो हाबाय
औ हाबाय
आरो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा बर'फ्रा माने बिदिनो मिथिंगानिनो मिथिंगायाव मोननाय माने खुन्दुंफोरखौनो माने बानायनानै दख'ना बा गामसाफोर दानानै गानोमोन आरो बिदिनो इन्दिनि इन्दिनि खुन्दुं ओमफ्रायहाय बिदिनो फिथोब एम्फौ फिथोबनि माबा बेफोरखौनो माने खुन्दुं थुननानै गानोमोन जाहैबाय
औ नंगौ
आगर आखायनि बेलायावबो जोंहा माने मिथिंगानिनो बे जेनेबा मिथिंगायावनो मोननाय माखासे दंफां लाइफांफोरनिफ्राय गाब बानायोमोन ओमफ्रायहाय बिदिनो आगरखौबो मिथिंनानै बिखायाव नायनानै माने बानायोमोन आरो बिदिनो जेरै हाजो आगर दिंखिया आगर ओमफ्राय फारौ मेगन दाउथु बिखा ओमफ्राय बिदिनो गोबां आगरफोर बानायोमोन ओमफ्रायहाय खाालारफोर बानायोमोन होनबा जोंहा दंफांनि रोदाफोरजों बानायोमोन ओमफ्रायहाय बिदिनो लेवा बिजौ माबा दंफांनि बिबारफोरखौ माने रुनानै ओमफफ्राय बे खुन्दुंखौ सोमनानै माने जोंङो दख'ना बा गामसा दानानै माने फानोमोन आरो बेबायदिनो माने फाननानै बर'फ्रा माने संसार जाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो माने एसे एनै बेफोरखौनो माने संसार जानायाव फैसा मोनोब्ला मदद होयो नंङा होमबा
औ नंगौ
फालांगि मावनायफ्राव ओमफाय बिदिनो बर'फ्रा जिउ खुंबोगासिनो थानाय मोनसे हारि आरो
औ
ओमफ्राय जौखौ मानो लोंङो होनोबा बर'फ्रा बिदि बिदिनो खामानि दामानि मावनानै मेंनायाव माने बे जौखौ लोंङोब्ला मेंगायै जाहैदों एसे देहाया गोरा मोनो बेनि थाखाय थाखायनो माने जौखौ लोंङोमोन ओमफ्राय बे जौ बानायनायाव जोंहा एमावनि गोनां जायो ना होमबा ओमफ्राय बे एमावखौ जोंहा बे माइआ माइजोंनो बानायनाय जायो मायरंजोंनो ओमफ्रायहाय बे जेनेबा मिथिंगानिनो बि- खायाव मोननाय ओ दंफां राखेब ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना बुस्थु होनानै बे एमावखौ बानायनाय जायोमोन आरो
औ औ
ओमफाय नोंथाङा जों बर'फोरनि माने जिउ खुंनाय राहानि बागै एसे बुंनो सानदों नामा?
औ औ नोंथाङाथ' बुंखाबाय बर'फोरा आबाद गाहाय आ हारि बिसोरो आबाद मावनानै जाबोदों बेनि अनगायैबो बर'फोरा' बुंनो थाङोब्ला दाउ अमा फिसिनायावबो खम नङा बिसोरो दाउ अमा फिसिनायावबो बिसोरो आखा फाखा बिसोरो गोदोनिफ्रायनो बिसोरो दाउ अमाखौ फिसिबोदों सेरोम
उम आरो आलासि गोहोलासि फैयोबा बिसोरो आ न'निनो दा- दाउ अमाखौनो सिुथारलाबायनानै आला- सि सिबिदों नङा होनबा माब्लाबाबो बिसोरो बेदर बायना जाफेराखै आरो बर'फोरा मैहुर खालामनायावबो आखा फाखा मैहुर खालामनायाव जोङो ओम जिब जुनार मैहुर खालामनायजों लोगोसे जोङो ना गुरनाय- खौबो जों मैहुराव खोलैनो हायो बर'फोरा ना गुरनायाव खम नङा बिसोरो अ दुब्लि फोथारफोराव थांनानै ना ह- हमनानै लाबोनाय दैमा दैसाफ्राव थांनानै साम' खांख्राइ लाबोनाय बेजोंनो बिसोरो मोजांङै आरामनो संसार जाबोदों आरो जानाय लोंनायाव बिसोरो मुवा बेसादखौ बायनो गोनां जायाखै मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं ना बेदर बिसोर मिथिंगानिफ्रायनो लाजोबखादों
औ
आरो दाउ अमा फिसिनाय जि गेजेरजों न'खर खुंनायाव राङारि हेफाजाबबो जों मोननो हायो नङा हमबा आरो आथिखालाव- थ' दाउ अमा फिसिनायखौनो आ सासे सुबुङा ने आह जिउ खांनायनि राहा हिसाबै लानो हायो नङा होमबा अमा-अमा फार्म बानायनानै दाउ फार्म बानायना नै आरो आबाद होनना बुङोब्ला जोङो माइ आबादखौल' नङा जोङो गुबुन आबादखौबो जों बुंनो हायो नङा हमबा अ आथि- खालाव जोङो अ खायसे आबादफोरखौ जों मावनो हायो जेरै- गय आबाद गय आबादखौ जोङो मावना लायोबा बोस- सोराव बिनि अ फैसाया फैखायो नङा होमबा माइ आ- बादनि अनगायैबो जोङो मावनो हायो जुखाम आरो मेसेंआव जों मावनो हायो बेसर मुसुर बायदिसिना आरो मेसेंआवथ' जों गोबां मे- गं थाइगं गायखायो नङा होमबा अ मे- सेंनि मेगं होनना बुङोब्ला जोङो लाइ लाफा आ-आल- लु बा गाजर जोगोनार बिदिनो आरो आरो दैज्लांनिबो मैगं दंबावो दाथ' दैज्लां दा-दा बर'फोरनि न'खराव जों मोनना थायो जिखा भल खुमब्रा जोगोनाथखौबो मोननो हायो दैज्लांनिया दैज्लां गुबुन जायो आरो मेसेंनिया मेसें गुबुन जायो
औ
नङा होमबा
औ औ
आरो बर'फोरा खुमब्राखौ बे बोराय होनानै जायोना। नङा होनबा गोथाव मोनसे बर'फोरनि ओंख्रि आरो बर' खुमब्रायाबो
औ
नङा होमबा अ अ
आरो बर'फोरा दानाय लुनायावबो आखा फाखा बिसोरो गावसोरनि गोनां गाननाय हि जोमफोरखौ गावसोरनो दानानै लायोमोन।
औ औ
गाबफोरखौबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां रोदाफोरनिफ्रायनो गाबबोयोमोन। आ जुगुम थांब्ला जोङो जि दानानैबो जोङो फैसा बे आ फैसा आरजिनो हायो आरो जोङो। नङा होमबा आथिखालावथ' गोब ओ जि दानाय जोङो उइभिंबो खुलिनायखौ नुनो मोनो आरो बर'फोरनि गेजेराव ओंखारबायबो साफा सानै नङा होमबा नाथाय गोदोनि बायदि न' न'खर न'खर जि दानायखौ जों नुनो मोनलिया।
औ
गोदोनि बायदि इन्दि एम्फौ फिसिनानै इन्दि खुन्दुं लुनानै इन्दि जि दानाय जों नुबलियाखौनो होनना बुंजायो नोंथांमोननि ओनसोलाव आथिखालाव बे इन्दि एम्फौ फिसिनाया दं नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' आथिखालाव गोबां खम जालांनो हमबाय नोंथां।
औ औ नोंथाङा नुफेरबायना इण्डियाखौ खौ माबाददि फिसिनाय जायो बा इन्दि खुन्दुंखौ माबाददि लुनाय जायो।
इन्दि खुन्दुं लुनायखौथ' आङो बांद्राय नुवा
औ औ औ नुवाखैबाबो जेबो नङा मानो होनोब्ला आथिखालावथ' बेफोरखौ नुलियानोखा जोङो गोबां सोलायबोबाय आथिखालाव माने फैसा फैसा जोंनो गासैखौबो बायना मोनो नालाय आथिखालाव बयबो बायनासै गाननायखौसो जों नुनो मोनो आरो। बेबायदि ओ बेनिखायनो जि दानायाबो खमिलांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ ओमफ्राय नोंथां माने गोदो बर'फ्रा माने जुम आबादखौ माबोरै मावोमोन।
आ गोदो माबायदि मावोमोन बेखौथ मिथिया नाथाय आथिखालाव जुम आबाद मावनाय फोर नुयोमोन आरो आरो जुमा आबादखौ गोदो बांसिन बे हाजो ओनसोलावसो मावनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि बे हायेनावबो मावनायखो नुयो आरो।
औ औ माने हाजो ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा एवफायनानै मावनाय जायो आरोना नोंथां औ जायगा सोलायै सोलायै औ औ।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय दे।
औ औ दे।